नोंथा
अ बुं
अ नोंथां आङो नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों औ जोङो आबादखौ बोरै मावो बिनि बाग गै सावरायनो हरदोंमोन।
ओं।
नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
हागोन दे।
अ अ अ नोंथाङा खोथिया बा माइ फोफेरबायना फोफेराखै अ नोंथाङा माबोरै फोनाय जायो खोथियाखौ माइ गायनो थाखाय एसे फोरमायनो हाग होनना?
हागोन। फास्टावनोथ जों माइ गायनो थाखाय खोथ थिया फोनाय जायो खोथिया फोनो थाखाय जोङो माइनि बेगर एबा ओ माइनि फिथाइखौ बायनानै लाबोनाय जायो हाथाइनिफाय एबा ननिफायबो दु ओ दुल दुलियाव दोननायखौ जोङो दैयाव सोमनानै बेयाव गाजा बेरहो बेरहो गाजा बेरहोनाय जायो बिनिफाय हालेवनाय दुब्लियाव बेखौ सारना होनाय जायो बिनि बिनिफ्राय बियो साननैसो उनाव रोदोमबोयो खोथिया महरै जाबोयो बेनिफाय खोथिया खोथियाया देरबाथाय बिखौ फुनाय जायो गोफनानै हालेवनाय दुब्लियाव गायनाय जायो गायनानै बेयाव हासार बायदि साननैसो उनाव हासार बायदि होनाय जायो
औ
बियो मास ओ दान मोन बै मोनबा बेफोरदियाव देरो देरनानै बियो हो हानाय जायो हानानै बेखौ नानाय जायो बिनिफाय बियो माइ महरै जायो माइ माइ फिथाइ जायो बिनिफाय बिखौ मिलाव सौनाय जायो बिनिफाय बियो माइरं जायो बेनिफाय बेखौ जों खामरै जायो
औ
बेखिनियानो
औ बेनिफ्राय जोङो मोसौजों दानि जुगाव हालौनाय नुयोना बांसिन ट्रेक्टरजों हालौनाय नुयो आबाद मावनो थाखाय
दानि जुगावथ जोङो मोसौजों बारा हालौनाय नुनो मोनला मानो होनबा मोसौ मोसौजों हालेवबा गोबां सम सम नांगौ जायो दा दाथ' राव दानि सुबुंफोराथ' रावबो सम नेनानै थखौ होसोनो गोनां जायो बेनिखायनो ट्रेक्टरजों थबैनो जायो नालाय जोङो दानि जुगाव ट्रेक्टर द हालेवनाय जायो आरो
औ
मोन
औ बिनिफ्राय जोङो जेनेबा माइखौ थगायो जों गिबियावनो जोङो हालेवजेननायखौ मा बुंनाय जायो नोंथाङा मोनथि बिदामा
मिन्थियो गिबियाव जों हालेवग्रोनायखौथ' खारायनाय बुंनाय जायो
औ आरो बिनि उनाव
बिनि उनावथ' आङो मोजाङै मिथिया सामार होनाय नामा बुङो ख ना
औ समार होननाय बुङो। बांसिनानोथ' जोंखि माइ गायनाय आदबफोरा। एखेयैनो गयखायो। जोङो माइखौ जोङोथ' गिबियावनो माइसालिखौ सोमग्रोनाय जायो दैयाव। जों बेखौ साननै बा सान थामनि थाखाय सोमनाय जायो आरो। बेखौ जेब्लानो बियो। फिसा खिलि होगोन अब्लानो जोङो बिखौ बोरयाव बोखांबोना लाबो नानै जोङो बेखौ फाथोनि बस्थाजों खोबनानै दोनगोन थाब नो जेरै- गरम जानानै गाजाया बेरखांबोनायनि थाखाय।
उम।
अ ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बिखौ हालेवनानै दोननाय फोथाराव जोङो। लानानै थांगोन। बिनि उनाव बिखौ फोनानै होगोन आरो।
उम।
उम फोनानै उनायावथ' बियो दान मोनसे बा दान खावसेनि उनावनो जोङो बि खौ फुजानाय जायो। गोरा जायोब्लाथाय। अब्लानाथ' जों बेखौ गायसिगोन माइ औ ओमफ्राय नोंथाङा मा मा माइखौ गायनाय जायो मोनथियो नामा नामफोरखौ?
मिथियो।
औ एसे फोरमायनानै होदो।
बिदिनो मोननै मोनथाम बुंगोन आङो मोनसे मोनसे मोनसेया जाबाय रन्जित, मोनसे जाबाय परिमल,
औ
बिनिफ्राय मोनसे मोनसे नामखो आं बुंनो हाला।
औ जोंथ' माइयाथ' जोंनिया गोबां दोङो जेनबार रनजित दोङो कृष्णा फौसा फुलफात ख्रि माइब्रा गोसोम बा माइब्रा जो सा जोंथ' माइब्रा जोसाखो फ्रायानो गायनाय जाखायो न'। जों जिखौ माने फिथा जानो थाखायबो गायनाय जायो माइ ब्राखौ औ आरो जोसाखौ जोङो ओंखामबो जायो आरोना जोसाया जोंनिया ओंखाम जायोब्ला थाय मो दोमो आरोना बि नि थाखायनो खायफाया जोसाखौ ओंखामबो जायो। औ ओमफ्राय
नोंथाङाथ' आंनाव मोननैसो सोंबाय आं नोंथांनाव सोंनो हागोन नामा?
अ सोंजा गोन नोंथां।
नोंथांनि न'खराव बिदि माइ गायोना गाया?
जोंनि न'खरावथ' माइ गायो जोंनि बर'फोराथ' फ्राय बांसिन माइखौनो गायनाय जायो। बिनिखायनो जोंनि न'आवबो माइखौ गायनाय जायो आरो औ।
नोंथांनि न'आव माइ गायनाय जायो। नोंथांनि न'आव माइ गायनो थाखाय साबेसे मानसि ओ बा न'आवनो गायजोबो ना बेलेगनि मानसि फैयो बेलेग मानसिफोर लाबोयो लाबोना गायो?
ओरैनो थ' बांसिनानो न'आवबो गायनाय जायो आरो बांद्राय बिदिनो एसे थाबैनो गायखांनो सानोब्लाथाय जोङो हाजिरा बा सावरि लानाय जायो आरो।
होम। नोंथांनि नोंथांनि ओ एरियायाव एबा जायगायाव माइ गायनो थाखाय दैया बबेनिफ्राय फैयो आरो दैनि आंखालफोर जायो नामा?
जोंनि जायगायाव दै गायनो थाखाय जोङो जोंनि हाजोनिफ्राय फैनाय जायो जोंनिया दैया जों हाजोनि ओंखायनो सोनाय जायो आरोना जों दैखौ हाजोनिफ्राय लाबोनो थाखाय जोङो दंग' मोनसे बानायनाय जायो। जावनानै लाबोनाय जायो बेखौनो जोङो ओ आबाद मावनो थाखाय जोङो फोथाराव सोनानै लायो आरो।
उम
औ
नोंथांनि एरियायाव ओम माइ गायनाय बेलायाव दैनि आंखाल जायोना जाया आरो माबाफोर उसुबिदा खस्थ'फोर जायो नामा?
जोंनिथिंथ' माइ गायनाय बेलायाव बेबायदि बांद्राय उसुबिदा जाया मानोना जों अखाजों गाया माइखौ बांसिनानो जोङो हाजोनि दैजोंनो गायनाय जायोना बिनि खायनो बेफोरबायदि बांद्राय उसुबिदा जाया आरो नोंथां।
उम नोंथाङा जे बुंबाय ओम नोंथांनि एरियायाव अखाजों गाया ओ अखाजों माइखौ अखाजों मानि थाखाय गायनाय जायो?
माइखौ जोङो बा माइनो जोङो माइ गायनायनि उनाव दै नांगौ जायो। अब्ला गोजौनिफ्राय जेन माइयाव दै मोनोब्ला माइ नि रोदाफोराबो मोजां मोजाङै थायो आरो बिलाइनोबो जोंनो दै नांगौ जायो। सानदुं दै बेखौ नांगौ। जायो बिनिखायनो अखा अखाखौ नांगौ जायो आरो जो जोंनो
ओम नोंथांनि एरियायाव दि दैया हाजोनिफ्राय फैयो बिदि हाजोनिफ्राय दै मोननै मोननैसो जायगानि मुं मखनो हागोन नामा?
जोंनि हाजोनिफ्राय मोननाय मोननैसे ओ जायगानि मुंङानो जाहैबाय जोंङो सखि हाजो बिनिफ्राय मोननाय जायो मोनसे दारागाव
उम
बा फाग्ला दिया बेनिफ्राय मोननाय जायो आरो ना
उम
औ बिनोसेै
नोंसानि खाथियाव थानाय बिदि हाजोनिफ्राय दै मोनै अखाजों गायग्रा मोननै थावननि एबा जायगानि मुं फोरमायनो हागोन नामा?
अखाजों गायग्रा बिनि जायगानि मुंङाथ
नोंथांनि खाथियाव थानाय
जोंनि खाथियाव थानाय जायगानि मुं मुंङाथ जाहैबाय मोनसे नबस्थि बागानफारा बेफोरबायदि औ
नोंथांनावथ आंङो मोननै मोन थामसो सोंथि सोंबाय नोंथाङा आंखौ सोंनो सानो नामा?
माइ गायनो थाखाय जोङो मा मा खालामग्रोनो नांगौ नों थाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा??
माइ गायनो थाखाय थ जोंङो फार्स्टावनो बयनिसो फार्स्टावनो खोथिया फोनो थाखाय हालेवो
औ
बिनिफ्राय खोथिया खोथिया फोनो थाखाय माइसालिखौ दैयाव ओ सोमना दोननाय जायो। बेखौ गाजा बेरायनानै खोथिया फोयो‌। बेनिफ्राय जोंङो दुब्लि हालेवनाय जायो फास तावनो खाराय फार्स्ट गिबि खेब हालेवनायखौ जोंङो खारायनाय बुंनाय जायो। बेयाव जेबो बिदि दुब्लियाव दै सोआलासिनो ट्रेक्टरजों एबा नांगोलजों हालेवनाय जायो। बिनिफ्राय बिखौ साननैसो हालेव खारायना दोननानै हालेवनायबा खारायना दोननानै बिखो दै सोनानै हालेवनाय जायो। निफ्राय बिखौ मै मै एबा ट्रेक्टरजों हालेवबा मैनि गोनांथि जाया ओ‌ नांगोलजों हालेवोबा जों मै मै बोनानै समान खालामनानै लाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय बेयाव माइखौ गायनाय जायो आरो।
अ
बेखिनियानो
अ जोङो आरो गिबियावनो जोङो आलिबो दाननो गोनां जायो माइ गायनो थाखाय। जों जाहाथे दै थायो बिनि थाखाय जोङो खोनोबो लागा जायो जोङो औ। बिनोसै‌ नोंथां। ओ जोंनियाथ' दा नोंथां समाबो जाबाय। ओमफाय नोंथां रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो मोनथियो। खौ मोनथिबाय। नोंथांनिफ्रायबो दा जोङो दोन्थ'नोसै होमबा नोंथां।
दे होमबा नोंथां गोजोन्थों।